औ खोनादों नोंथां नेदानो गैया नोंथांना
औ मोजाङैनो दं आं
औ
औ औ आं जेनेबा जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जागोन नोंथां फोरमायजागोन। जानाय लोंनाय होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं ओ फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ मोननाय जायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव फिथाइ सामथाइखौ जों थालिर खम खमला आनारस रैमालि बेफोरखौ जोङो मोननाय ज यो आरो मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जों बांसि नानो दैज्लां बोथोराव जिंखा पट तल, काख्रेल बेफोरखौ गोबाङै जोङो मोननाय जायो आरो जोङो जिंगाफोरखौ जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो। आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मे गं जों जानो हायो जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनामनि सिंग्रि मोखि था थास' आय थिं थास' बिबार बेफोरखौ जोङो जानो हायो।
औ
नंगौना नोंथां
नंगौ जाग्रा मुवा होनोबाथ' जों गासैखौबो मोननो हायो। औ लेस्रा भिन्दि बायदिसिना दङ लेस्रा भिन्दि दङ आरो मैस्था
नंगौ नंगौ नोंथां।
जाग्रा मुवा होनबाथ' गासिबो दङ।
नंगौ नंगौ।
औ
ओ जेरै अनला होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ माइरंनिफ्राय मोननाय जायो। आरो बे अनलाखौ जोङो गिबियाव जों संनो थाखाय जोङो दैखौ सारायाव गुदुं खालामग्रोनांगौ।
औ दैखौ सारायाव गुदुं खालामग्रोनांगौ अनलाखौ जोङो फार्स्टनिफ्राय
नंगौ
अनलाखौ जों फार्स्टनिफ्राय जागाय जेनेबा जोङो अनला ओ माइरंखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो साफा खालामामग्रोनांगौ।
थारैनो नंगौ नोंथां
खि एबा उलाराव उलार एबा जों मिसिङाव देनांगौ आगोलनि दिनावथ' जों उलाराव देनानै जायोमोन। आरो दानि दानि जुगावथ' जोङो मिसिं एबा मिसिं एबा दिंखियाव देनानै जानाय जायो आरो नोंथाङा एसे साइदाव फैनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। नंगौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों आं।
नोंथांनि ओ ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन दैज्लां बोथोरावथ' जेरै आं बुंखाबायानो लेस्रा लेस्रा खुमब्रा खुमब्रा जिंखा मैस्था भिन्दि बेफोरबायदि गायनाय जायो।
नंगौ। आरो जोङो जेरै औ नंगौ। नंगौ नोंथां दङ जेरै सबाय बिमा होननाय जायो जों सबाय बिमाखौ सोन दैज्लां बो थोराव गायनाय जायो जों माइ गायनाय नि आलि जिं जिं जों बेफोरखौ जों गायना होनाय जायो
औ गायना होनाय जायो।
आरो गोबां मैगं दङै जेरै नारजि होननानै बुङोब्ला जों नारजिखौ गिबियावनो जों फाथो होनो जायो। जों फाथोनिफ्राय जों बेखौ जोङो सानदुङाव फोराननो फाथोखौ ओ फोरानखांनायनि उनाव जों बे रानब्लाथाय जोङो बेखौ नारजि हिसाबै जानाय जायो।
औ औ गोखा जायो नारजिखौ जोङो बहुद रोखोमनि जानो हायो। बयलारफोरजोंबो जानो हायो अमाफोरजोंबो जानो हायो नारजिखौ जों संनो गोनांबा फारसटावनो उम बेनि देन्थाफोरखौ बासिग्रोनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगो औ आरो बेखौ जोङो खारै एसे होनानै बेदरफोरखौ एवफ्रामना लानानै एबा बे बेखौ खारै होनानै जोङो संग्रोनानै लानांगौ दैयाव होनानै।
थारैनो।
आरो सबाइ ओंख्रिफोरखौथ' मिथिखानांगौ जागोन नोंथाङा?
औ नंगौ मिथिगौ नोंथां। जोङो सबाय सबाय संनो थाखाय जोङो सबाइखौ रुना लानांगौ ओ जेब्ला सबाया गोदौ ना औ ब्लाथाय सबाइनिफ्राय ख'ब ओंखारगोन। आरो जों बे बिख'बआ ओंखारखांनाय बेनि उनाव जोङो रुइब्लाथाय जोङो ना ओ खारै होनो हायो जों खारै होखांनानै जोङो ओ बेजों गलि आरो जोङो बेयाव बेदर फोरबो होनानै जानो हायो।
औ बेदरफोरबो होनानै जानो हायो नोंगौ नोंथां नाफोरबो होनानै जानो हायो।
नंगौ ना हायो नोंथां आरो दैमानिफ्राय मोननाय ओ जेरै साम' आरो खांख्राइ ना बेफो ना बेफोरजोंबो जानो हायो।
जों मैस्थाफोरखौबो खांख्राइ आरो नाफोरदोंबो जानो हायो ओरैनोबो एवना जानो हायो।
हायो नोंथां।
औ
जोङो मैगं थाइगंल' नङा जों जों गोबां रोखोमनि फिथाइ साम- थाइ जानो हायो ओ जेरै रैमालि ओ थाइजौ खान थाल बेफोरखौबो जानो हायो दै बांसिन दैज्लां बोथोरावनो थाइजौ खान्थाल खौ मोननाय जायो। जोङो खान्थाल होननानै बुङोब्ला जों खान्थाल आव गोबां रोखोमनि ओ जेरै ओ खान्थाल सिङाव गोबां जोङो बेगर मोननाय जायो बेफोर बेगरखौबो जोङो ओंख्रि जानाय जायो आरो सावना फोरबो जाजायो जोङो
दैज्लां बोथोर खान्थाल थाइजा
नंगौ। जों दैज्लां बोथोराव बांसिन मोनो आर खान्थाल थाइजौबो
औ नंगौ।
जानाय लोंनाय होमबाथ' बहुद ओंखारोना। जोगोनार फोरखौबो जोङो संनानै जानो हायो।
हायो नोंथां आरो जोङो थास होननानै बुंब्ला जों थासनि गाससिबो अंगखौथ' जायो जेरै थास'नि आथिं, थास'नि बिबार, थास'नि बिथ, थास' बिलाइ, थास'नि देन्थाब गासिबो जानाय जाजोबो थासनि बेदर बेफोर सबखौबो जोङो थास'नि अंगफोरखौनो जाजोबनाय जायो जोङो
आरो खारै ओंख्रिफोरखौबो जोङो जानाय, लोंनायाव खारै ओंख्रिफोराबो गोलै देनाय जों खारै ओंख्रिफोरखौबो जोङो खारै खारैफोरखौबो लाइ, लाफा होनानै जों संनानै जानो हायो। लाय, लाफा कुट्रा बुथावा होनानै जों संनानै जाना नोंथाङाथ' मि
नंगौ मिथिगौ औ आरो जों खारै बानायनो थाखाय जोङो थालिरनि फस्ला बा थालिरनि मादाखौ जोङो गिबियाव जोङो ओ दाननांगोन बेनि दानखौना लाबोना जों सान्दुाव फोराननांगोन। औ जोङो थांनानै बि रानोब्लाथाय जोङो बेखौ सावनाय जायो। सावखांनानै बेनिफ्राय गुन्दै मोननायखौ जोङो ओ सरो दै होनानै। खांनानै बेनिफ्राय खारै ओंखारो बे खारैखौनो जोङो बायदिसिना जोङो नारजि ओ गोथां मैगंजों बायदि सिनाजों अनला बेफोरजों जोङो होनानै जायो बे खारै
औ औ जायो।
आरो गोबां रोखोमनि जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोनो जेरै दिंखिया, फाद्रि, लेवा, अन्थाइ बाजा बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो। नोंथांनि मोननि ओनसोलावबो मिथिंगानिनिफ्राय मोननाय गोबां मैगं दङ जानो हागौ नोंथां।
जेरै दिंखिया मैगं ओ दिंखिया मैगं बाद्रिलेवा, आरो थास'फोर आरो बायदि-बायदि बुंस' हायो आरो ना औ
नंगौ आरो बेफोरल' नङा जोङो जोङो थालिरनिफ्रायबो जोङो थालिरनि फिथाइखौबो ओंख्रि बा भाजा जानो हायो आरो थालिरनिफ्राय मोननाय फस्ला बेफोरखौ खौबो जोङो बैसागु समाव जोङो बैसागुनिफ्राय जानाय जायो आरो थालिरनि ओमफ्राय जोङो मैखुन मोनो जों बे मैखुनखौ जोङो फाजा आरो ओंख्रिखौ बानायनाबो जानो हायो
थालिर फस्लाखौबो जों जानो हायो
नंगौ थारैनो जों बेनि अनगा आरो गोबां रोखोमनि लाइ जोङो आ हाग्रा-बंग्रानिफ्रायबो जोङो बायदिसिना रोखोमनिबो जों जानो थाखाय जोङो मगं मोननाय जायो जेरै धरं फुल बेफोरखौबो जोङो मोननो हायो
औ धरमपुल माना-मुनि औ नंगौ
बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो मैस्रुम बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो
जानाय-लोंनाय होनबाथ' बुहुत बिदिनो दङो जों खुमब्राफोरखौबो जोङो हांसो बेदरफोरजों संनानै जानो हायो
नंगौ नोंथां
औ दाउफोरजोंबो संनानै जाना हायो
हायो नोंथाङा अनलाखौ हायो नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रि खौ माबोरै संनाय जायो गिबियावनो जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय मा खालामनांगोन बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंथ' गिबियावनो अनला ओंख्रि-अनला ओंख्रि अनदला ओंख्रिखौ संनो गोनांबा जोङो माइरंखौ सुनानै दोनग्रोनांगोन इनि उनाव साफानानै दोनग्रो साफा खालामनानै सुनांगोन जोङो ओमफ्राय आरो। दै गुदुङाव जोङो। अनखौ ओमफ्राय बेदर एवफ्रामनायफोरखौ जों गारनानै होनांगोन अमा बेदरफोर दोंबो जाजायो। दाउ बेदरदोंबो जाजायो। आरो औवा गाजाफोरजोंबो जाजायो। औ बर'नि ओंख्रि होनबा जों नाफाम ओंख्रिखौबो जोङो संनानै जाजायो औ नाफाम ओंख्रिखौ जोङो थास'खौ। सान्दुंङाव एसे होनानै जिरनानै जोङो नायाबो गोरान जानांगोन अब्लासो जोङो नाफामखो। देनो हागोन।
हायो आरो जोङो अवा मेवाइखौ जोङो ओ जों दानना ला औ दान्ना ला नानै जोङो बेखौ जोङो फोराननाय जोङो। ओ आसार हिसाबै बो जानो हायो नंगौ नोंथां नंगौ। अनला औवा मेवाइनि आसारा एसे गोखै गोखै जायो।
औ गोखै गोखै जायो आसारबो बानायना दोननो हायो जों इनि बिगुर खौ फुनानै जों हानानै मिजि जोङो आसारबो खालामना दोननो हायो हालदै होनानै।
नंगौ नोंथां। आरो अनला ओंख्रिफोरखौ गोबां बर'नि हाबायावनो जोङो हाथासुनि होननाय हाबायाव जोङो होनाय जायो हिनजाव गोदानखौनो जोङो ओ बे हाबायाव हाथासुनि हाबायाव जों हिन्जाव गोदानखौनो सङो होननानै मिथिनो मोनो।
औ मिथिनो मोनो दे होमब्ला नोंथांथाय समाबो जाथ'नोसै औ उनाव रायज्लायसिगोन औ दे।